हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना? खोनादों ना नोंथाङा आं खोनागासिनो।
औ औ नोंथाङा खोनादों मोजां ना नोंथां?
औ मोजांथ' दे ओ दायो नोंथाङा
औ जों जों दा मानि सोमोन्दै रायलायनो नोंथां?
औ दायो जोङो बर'फोराहाय मा मा फोरबो खुङो बेफोरनि सोमोन्दै बर'फोरनि फोरबो फालिथायफोरनि सोमोन्दै ओ सावरायलायनोसै।
औ औ औ ओ बर'नि फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंग्रोनोना आं बुंग्रोनो?
औ बिदिब्ला ओ गिबियावनो आङो बुंनानै होग्रोनोसै बर' फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै औ ओरैनोथ' गाहायै जोङो ओ बर'फोरा बैसागु आरो मागो फोरबोखौनो ओ जोंनि एंगार हायै फोरबो होननानै ओ गनायनानै लायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो बैफोर फोरबोफोरा जोंनि मोनसे एंगार हायै ओ बयजोंबो मोज मोजां मोनजा जोबद गेदेरथार फोरबो जेरै जोङो ओ बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बयबो रंजानाय मोनो बिदिनो जों जोङो ओ बैसागो बोथोरा सफैयोब्ला जों गासैखौबो खोनादोंनां नोथां? औ बेैसागो बोथोरा सब फैब्ला जों गासैबो ओ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै ओ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ' गथाय गासैबो जोङो जोंनि गोसोआ रंजाखांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
औ बिदिनो जोङो ओ बैसागुखौहाय ओ जोंनि मानसिफोरनि बैसागुल' नङा जोङो जिब जिबिफोरनिबो बैसागु खुंनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जों मोसौ निबो बैसागु खुंनाय आरो दाउ, अमा बायदिनिबो जों बैसागु खुंनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो बिजाबफोराव फरायनानै मोनबोदों ओ गोदोलायनो बैसागुखौहाय से दान खुङोमोननो नाथाय जोङो ओ आथिखालाव बैसागु खौ जों स्नि सानल' खुंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
औ ओ बिदिनो जोङो बे स्नि सानावहाय ओ जोङो गिबि ओ सानाव जोङो ओ मोसौनि बैसागु खुंनाय जायो नङाहोनबा नोंथां खोनादोंना
औ - औ नोंथां खोनागासिनो बुं
औ बिदिनो जोङो मोसौनि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बिखौहाय सैथ्रो दाननि जोबथा सानखालि बे मोसौनि बैसागुखौहाय जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो ओ जोङो बे बैसाग ओ मोसौनि बैसागु खुंनायावहाय जोङो ओ मोसौखौहाय थुखैनानै ओ मोसौखौ थुखैनानै जोङो मैसो अ मोसौनि बैसागुखौ खुंलांनाय जायो बेनि उनाव जों जोङो ओ सेथि साब बैसागोनि सेथि सानखालिहाय जोङो बै सानखालिबो जोङो ओ बर' राव बर'फोरखौहाय जोङो बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोना बै सानखालि जोङो जोंनि उन्दैफोराहाय गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो गेदेरफोराबो जोंनि उन्दैफोरखौ अननाय आरो बोर होनाय बायदि रोखोमनि ओ हाबाफारिजोंहाय जोंओ बैसाग बै सान खालि खालि जोङो जोंनि बाथौसालि जे दङ जोंनि ओ बर' फोरा बेयावहाय जोङो आर'ज खालामनानै ओ इसोरनियाव बोर बिनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ बैसागुनि जों नैथि सानखालिनि फायसो जोङो बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो बे बैसागुनि सेथि ओ सानखालि जोङो जोंनि उन्दैफोरा हाय गिदिरफोरखौ जोङो ओ बायदि रोखोमनि सिफोर ओ गामसा ओ ग गस्ला दख'ना बायदिफोरजों जोङो ओ गेदेरफोरखौहाय मान बावनायबो जोङो ओ नुबोदों गो दोननिफ्राय नङा होमा नोंथां
औ -औ -औ
औ बेबायाददिनो जोङो ओ बे सानखालिहाय मान होलाय लायनानै आरो गावबा गाव न'खराव ओम गावबा गाव न'खराव जोङो ओ इसोरनि मुङावहाय जोङो ओ बाथौसालियावहाय आर'ज गाबग्रोनानै लानायखौ जोङो गासै न'खराव ओ नुनो मोनो आरो बेनि उ उननि साननिफ्रायसो जोङो बैसागु गु रंजानायखौ जों नुनो मोनो बे बैसागु रंजानायाव जोङो ओ जोंनि बर'फोरनि दामग्रा - देग्रा आगजुफोर ओ जेरै खाम, सिफुं सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना आरो थरखा बायदिफोर लानानै जोङो गामि- गामि बयनिबो न'खर -न'खर बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बेयावहाय जोंनि गोदोनि बैसागु मेथाइफोर खननानै जोङो बैसागु मागिनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो बैसागु बे रंजानायाव जोङो गासैबो बर' आइजोफोर आइजोफोर फोरानो गोमो गाबनि दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ओरैग रेगां फास गोजा फालि लानायखौ नुनो मोन आरो गस्ला गोजा गाननानै आर'नाइ बायदि लानानै जोङो रंजा- बाजा बैसागु मोसानो ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो आरो हौवा मा माहारिफोरखौबो जोङो गामसा आर'नाइ गस्ला गुफुर बायदि गाननानै जोङो ओ खाम सिफुं दामनो बिदिनो गोसो खुसियै बैसागु रंजानो ओंखारलांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों जङो बैसागुखौहाय स्नि सान रंजा बाजायै जोङो खुंलांनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागुखौहाय माबायदि खुंलाङो एसे फोरमायनानै होदो
औ औ नोंथां ओ नोंथांमोननियावहाय जेरैबायदि खुङो बैसागुखौ जोंनियाव आवबो माखासे नेमखान्थिफोरा ऐखेयानो ओ जोंनियावहाय माबोरै खुङो होनोब्ला नोंथां बैसागुखौ जोंनियावबो नोंथांमोननि बायदि बैसागुखौ मोननै रोखोम रोखोमै खुंनाय जायो जायनाखि इंराजिनि जिब्रै जिबा जिद' बैसागनि सेथि खालार जायनाखि कि बे खालार खालि जोंहा बैसागखौ खुंनाय जायो ओ जिब्रै खालार खालि जोंहा गिबियावहाय मोसौ बैसागुखौ खुं ग्रोनाय जायो जायनाखि मोसौखौहाय जोंहा जिब्रै खालार खालि फुङाव सिखारनानै जाया लोङा जोंहा खाथिनि ओ दै मा दैसाबा दंग दंकलाव लांनानैहाय गोथार दैजों थुखैनानै बिनि ओमफ्राय न'निनो बायदि बायदि मैगं जेरै आलु फान्थाव लाव बायदि बायदि मैगंफोरखौ हानानै जोंहा नो खुन्दुंजों माला आथायनानै जोंहा मोसौनो गानहोनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव न' फारसे होबोबाय थानाय समाव जोंहा ओ मोनसे मेथाइ खनो जाय मेथाइआ जोंहा लाव जा फान थाव जा बोसोर बोसोर एर जा बिमा बिफा गायदे बायदि दाजा होननाय मोनसे मेथाइ मिथाइ खनबोयो बिनि उनाव नैथि औ नैथि सानाव जोंनियावहाय ओ जायनाखि मानसि बैसागु बेयाव जोंहा गिबियावहाय फुङाव सिखारनानै न'खरनि जायनाखि गेदेर बेखौ सनमान लायो आरो गेदेरा उन्दैखौ सनमान लानानै जोंहा गामियाव बायदि बायदि बादायलायनाय जेरै खारनाय बारनाय मोसानाय ओ काबादि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बायदि बायदि खेलाफोरखौ जोंहा जोंहा बादायलायनाय नुनो मोनो सियार खेला बायदि बायदि बादायलायनायखौ जोंहा नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंहा सेथि सान बादायलायनायनि मोनाबिलि फलि समाव जोंहा बायदि बायदि रोजाबगिरि जायनाखि मुंदांखा रोजाबगिरि मुंदांखा दामगिरि मुं दांखा दैगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोंहा मोनाबिलि समाव जोंहा रंजानायखौ नुनो मोनो जायनाखि गोजाम बोसोराव बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय होनानै होनै जोंहा रंजानायखौ नु नो बिनिफ्राय थामथि सानखालि जोंहा नोंथांमोननि बायदिनो सनमान ला नानै जायनाखि सोमोन्दोआव आमाइ आनै आदै आबौ जानाय बिथांमोना न'खर न'खर हाबनानै माइब्रानि फिसिनाय जौ बिदैखौ जोंहा न'खर न'खर न हाबनानै लोंनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जौखौ लोंखांनानै एसे रंजा बाजा रज जानानै सोमोन्दो बा सनमान लानानै ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव जोंहा गामिनि जाय जायनाखि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर सिख्ला लाइमोनफोरा दख'ना गोजा ब्लाउस गोथां बा गोजा गाननाय जोमग्रा फास्रा लानानै ओंखारनाय बेनिफ्राय हौवासा बा लाइमोन फोरा सेंग्रासाफोरा जोंहा गामसा गोथां गस्ला गुफुर रेगे रेगां आर' नाय लानानै रंजा बाजायै जयै रंजानायखौ नुनो मोनो ओ उनाव ओ
उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ ओ जोंनियावहाय ओ मना बा फिला प्लासटिक लानानैहाय ओ ओंखारबोनानै न'खर न'खर ओ बाय बायदि बायदि मुवा जाग्रा मुवा जेरैहाय
लाव खान्थाल थाइजौ बायदि बायदि जाग्राफोरखौ लानानै जोंहा खा थांनानै जोंहा मोनसे थि न'खर मोनसे थि जायगा लानानै जोंहा लावखार ओंखाम जानाय बायदि जयै रंजा बाजा उन्दै खुदियाफोरखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि उनाव जोंहा जोंनियावहाय ओ बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनियाव बैसागुखौ सानथाम थाम हालागै खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिनि उनाव जोंहा फोरबो आरोबाव बर'नि बा जोंनि फोरबोफोर होनना बुङोब्ला मोनसे फोरबो दंबावो जायनाखि कातिक आसा फोरबो फोरबो बेनिफ्राय मागो दमासि फोरबो होननाय दंबावो नोंथां खोनादों ना? कारतिक आसा फोरबोखौ जोंहा ओ माबोरैहाय फालियो होनना बुङोब्ला जोंनियावहाय ओ
कारतिक जायनाखि कारतिक मासाव जोंहा कारतिक आसाया जायो ओ कार्तिक आसानि दिनाव जोंहा ओ गायनाय दैज्लां बोथोराव गायनाय माइया नै बा नै खावसे मासाव मासनि जा जानानै जोंहा जायनाखि माइया बिदां बा बिबार फिथाइ गोरलै हरो बे समाव जोंहा ओ खाथ थिग आसाया जाफैयो बिनि उनाव जोंहा ओ मोनाबिलि बा बाजि बा द' बाजियाव जोंहा ओ
न'निनो थाइगिर बिफांनि फिथाइ बा मुदुफुल बिफांनि फिथाइखौ जोंहा हाख्लाबनानै थाव गोथां थानाय बायदि जायगा थख' ख हानानै जोंहा आवा खुन्दुं होनानै माइ दुब्लि फोथाराव जोंहा ओ सावहैनायखौहाय नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय जोंहा ओ सावनानै फैनायनि उनाव न' फारसे फैनानै जोंहा न'निनो न'मा न'आव जोंहा आलारि बाथि जेवारि बाथि सावनायखौबो नुनो मोनो बेनिफ्राय न'नि ओ मोसौ गलि जायनाखि मोसौखौ दोनो बे मोसौ गलियावबो जोंहा आलारि बाथि बा कार्तिक आसानि नामाव जोंहा थाइगिर फिथाइखौ हाख्लाबनानै बेयावबो एखे रोखोमैनो सावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोख
औ नंगौ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायलायनाया एसे गोबावानो जाबाय बे जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै।
औ नोंथां